हेल' नों नोंथाङा मोजाङैनो दंना?
दङ दासान्दि मोजाङैनो नोंथाङा माबोरै दङ?
आंबो मोजाङैनो दङ जों दा जानायनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमाय जागोन। बिदिनो जानाय लोंनायाथ' गोबां रो माबायदि जानाय लोंनाय मोनथिनो लुगैदो
जेरै जोङो बर'नि ओंख्रि संनाय जेरै बे जानाय इफोरखौ जों आं मिथिजानो लुगैदों बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ' जेरै अनला खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों।
औ बर'नि ओंख्रि होनोब्ला जेरै अनला अनलाखौ संनो थाखाय जोङो जेरै दैयाव सोमग्रोनानै दोननांगौ एसे बुगाबा जोङो बेखौ सुखांनानै जोङो बेखौ उ उलार एबा जेरै जोङो दिंखि एबा मिसिंफोराव देनाय जायो आगोलनि दिनावथ' जोङो उलारफोरावसो देबोनाय नुनो मोनदों।
थारैनो नंगौ।
आरो जोङो बेखौ संनो थाखाय जोङो बेखौ देखांनानै लानानै जोङो बेखौ दै गुदुं ओ दैखौ जों फुदुंग्रोनानै लानांगौ एसे खारै होना खारै होनानै जोङो आरो जोङो बेखौ दैया गोदौबाय थानाय समाव जोङो बेखौ सारनानै सारनानै सारस्रिनानै होनांगौ। आरो जोङो बेदर एबा बेदरफोरखौ जोङो एवफ्रामग्रोनानै लानानै जोङो बेखौ जोङो बे अनलायाव गारनानै होनांगौ जायो।
औ थारैनो नंगौ।
थिखागखौ जानांगौ नोंथां?
मिनथिगौ एसे अब्लाबो नोंथांनिफ्रायबो मोनथिनाया साबसिन आरो।
औ जेरै जोङो सब औ जेरै जों स बाय ओंख्रिफोरखौबो जोङो संनानै जाय जानाय जायो जोंनि ओनसोलावल' नङा जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन गुबुन ओनसोलावबो संनानै जानाय जायो।
खौ संनानै जानांगौ जानां जानांगौब्ला जेरै जोङो सबाइखौ दुखान एबा जों बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो। नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ नोंथां?
आरो औ औ
आरो जोङो बेखौ
औ
आरो जोङो बे खौ बायनानै लाबोनानै जोङो दैयाव एसे सोमनानै दोननांगौ। जेरै जोङो बेखौ सो हमनानै दोनोब्ला बिगुरफोरा बिनिया गुगानानै जोङो एसे साफा खालामनानै बेखौ सुनांगौ सुनानै जोङो बेखौबो अनलाजोंनो सेम जायो संनाया जेरै जोङो अनला अन माव जेरै जोङो सबाय ओंख्रिखौ जेरै सुनानै साफा खालामनानै जोङो खारै एसे होनानै दै होनानै बेखौ जमा खालाम जमा होनानै जोङो बेखौ संनाय जायो नोंथाङाथ' मिथि खागौ नोंथां
बिदिहायनो ओं थारैनो नों थांनोबो बिदिनो सबायाइ ओंख्रि आरो अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलांङो उनोसो सबायाइ ओंख्रिखौ जोङोहाय सबाय ओंख्रिखौ माजों माजों सङोबा माजों माजों थायोब्ला माबायदि हायो जायो बेनि बारै बेनि एसे सोमोन्दै फोरमायना होनो सानदों जों बिनिखायनो जोङो सबायजों सामुजों जोंनि बर'आ बर'फोरनि थाखाय जों साबसिन बिदिनो जों सबायजों साम'जों जोबोर मोजां मोनो जोंहाय साम'खौ अबेनिफ्राय मोनो होनोब ब्ला जोङो थारैनो जों सिखाम'खौ बायनानैबो लाबोयो नहाबा फ- फुख्रिफोरनि ओमफ्राय जोङोहाय नआव गावबा गावनि फख्रियाव खना नै लायो बिदिहायनो नोंथाङा एसे खोनानो प्रब्लेम खोनानायाव असुबिदा जाब जादों नामा
औ जादों नोंथां नोंथाङा एसे साइदआव थांनो हागोन ना
बिदिहायनो जोंनिया जेनेबा साम'खौबो जोङो बायनानै लाबोयो न'आव दैमाफोरनिफ्राय लाबोयो बायदिहाय लाबोनानै जों साफा खालामनानै औ लाबोनानै दाननानै बेखौ साफा खालायनानै संनो सङो सबाय नोंथाङा जेरैबायदि औ नोंथाङा दानिहाय जेरैबायदिहाय बुंबोदों थारैनो बेफोरबायदिनो सबायाइखौ गला दखान एबा गलाफोरनिफ्राय लाबोयो लाबोनानै सोमनानै बिनि बिगुरखौ साफ फायै सुनानै जों बेखौ खाय खायफाया रुनानै लायो बिदिहायनो रुवालासेनो बिदि खायफाया एवफ्रानानै ओम बिदि साम'खौ जेब्ला एवफ्रानो बेयावनो सबायसेन साम'जों एवफ्रामखानानै बि हायनो दै होनानै संनाय जायो बिदिहायनो जोङो ओम सबाइ जों लकेल न'आव फिसि नाय दाउफोरजों बेजोंबो जोबोर मोजां मोनो जों जों बर'फोरनि होम साबसिन ओंख्रि बियो सबायजों दाउजों आरो सो बिदिहाय दाउजों जों औवा मेवाय जोंनि बर'फोरा औवा मेवाइखो जाना जोबोर मोजां मोनो । बिदिखायनो औवा मेवाइ नि सोमोन्दैबो नोंथांनि एसे फोरमायनि बिदिहाय जों औवा मेवाइ खो जों न' न'आवनो मोननाय जायो जोङो औवा मेवाइखो ओ आ सार बाय दि बिदिहाय दोनथुमनानैबो बानाय जायो औ बिदिहायनो दाउफोरजों नाफोरजों जों बिदिहाय जायो जों अनला ओंख्रिखौबो बिदिहाय गोबां गोबां रोखोमनि ना बेदर बिदिनि अनगायैबो जोङो
औ जायो आरो जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि होनबा बेल' नङा जेरै जोङो नाफाम खौबो जोङो बर' हारिनि सिनायथि होननानै मिथिनाय मोनो । जेरै जोङो नाफामखौ जोङो नाफामखौ जोङो बानायनोबाथाय आसार बानायनोबाथाय जोङो जेरै थास'खौ जोङो एसे एसे फोराननानै जोङो थास'खौ जों साय हानानै लाबो जेरै जोङो बायनानैबो लाबो जेरै जों थास'खौ थास'नि बिगुरखौ जोङो साफा खालामनानै जोङो एसे सानदुंङाव होनांगौ जायो आरो जों नाफोरखौबो दैमाफोरनिफ्राय गुर नानै एबा बायना लाबोनानै जोङो फोराननाय जायो । हेलौ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ जेरै जोङो थास'खौ ज थास'खौ थास'खौ जों नाजों जोङो दिंखि एबा उलार मेसिंफोराव देनाय जायो। आरो जोङो बेखौ। भयामफोराव जों सोनानै दोननाय जायो। जानाय होनब्ला। आ बहुत रोखोमनि जानाय दङ जेरै। दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ'। जोङो जानाय लोंनाय लेस्रा भिन्दि। मैस्था मैगं मैस्था मैगंखौ जोङो। खांख्राइफोरजों एबा नाफोरजों जानाय जायो। नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ नोंथां।
औ मिथिगौ ओरैनो मिथिगौ आंबो।
खुमब्राफोरखौ जोङो दाउ बेदरफोरजोंबो जानो हायो आरो जेरै जोङो नाफोरजोंबो जानो हायो आरो। जेरै जोङो ओ। जाजानाय बुस्थुआथ' बहुत रोखोमनि जाजानाय दङ। जोङो जेरै बुंनो थाङोब्ला जों थालिरफोर। खोबो एवनानै जानो हायो दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' खान्थाल थाइजौ खान्थाल थाइजौ लिसु मोननाय जायो आरो जेरै जोङो थालिरफोरखौबो एवनाय एवनानै जानाय जायो आरो जेरै थालिरनि मैख। बेखौ मोनोब्ला जोंनि बेमार आजारनि थाखाय जोबोद मोजां नोंथांयाथ मिथिखागौ जानांगौ नोंथां।
ओरैनो मिथिगौ नोंथां बिदिहायनो जोंङो- जोंङो संनाय। गुरनायनि सोमोन्दैहाय नोंथांनिसिमबो मिथिबाय आंबो। रो नोंथांनोबो फोरमायनो हाबाय। थारैनो जोबोर गोजोननाय थाबाय बि दिहायनो जोंङो दानिया। ओ सावरायलायनो सानदोंङो। ओ बिदिहो फिथाइ सामथायाइ जों दैज्लां बोथोराव। मा मा फिथाइ सामथायाइ मोनजायोबा मा मा फिथा सामथाय ओ। ओंखारो बेफोरबायदिनो थारो। औ आं नोंथांनोसो एसे फोर फोरमायना होनो सानो। बिदिखायनो जोंङो दैस्लां दो दैज्लां बोथोराव जों। खान्थाल थायो। बेयाव बिदिनो हा हायेननि लिसु बायदि फिथाय सामथाय फिथा आ फिथाय साम। फ्राइ बिदिहाय जोंङो मोनजानाय जायो।
औ नंगौ थार।
थायजौ खान्थाल मोजां जोंनि देहायाव जोबोद जोबोर ओ मोजां औ देहानि थाखाय जोबोर मोजां।
औ नंगौ जों बुंनो थाङोब्ला जोंङो खान्थाल बो जों मैगं जानाय जायो। बयलारफोरजोंबो जानाय जायो अमाफोरजोंबो जानाय जायो जोबोद औ नंगौ बुंनो थाङोब्ला आरो जोंङो थालिर फस्लाखौबो जोंङो बैसागु बोथोरफोराव जानाय जायो अमा बेदरफोरजों एबा बयलार बेदरफोरजोंनो जानाय जायो। जानाय होनब्लाथ' बहुत रोख खोमनि जानाय दङ जेरै जोङो सिबुद मेगंफोरखौबो जानाय जायो। जेरै जों खारै मैगंफोरखौबो जों जानाय जायो बर' खारैनि ओंख्रि होनबा जोंना खारै मेग गंआनो खारै मेगंखौ जोङो जेरै लाइ लाफा जेरै थुन थुननि बुथु'आ कुट्रा होनानै जों संनानै जानाय जायो खारै खारै होनानै जा-जानाय जानाय बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि बर' हारिनि नेरसोनो ओ गय फाथैआ बांसिन साबसिन आरोना गय फाथैखौ जोङो फुजा फाथालफोरावबो होनाय जायो गय फाथैया जोंनि बर' हारिनि सिनायथि जोंनि ओनसो जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन ओनसोलावबो जोङो नुनो मोनो नुनो मोननाय जादों।
थारैनो नंगौ अब्लाबोथ' आङो नोंथांनि उम गय फाथैनि अनगा इसे ओ जानाय गय फाथैखौ जानायनि अनगा इसे आलादा नेमखान्थि दङ बिफोरनि बागै इसे फोरमायना होनि नोंथांनो। आङो ओं बिदिहाय जों गय फाथैखौ मान बावनायाव जोङो बांसिन गोनांथि होननानै सानो जानाय अनगायै बेबो जों इसोरनो हो आनो जा जों सुबुं माहारिनो मान बाउनायानो जा जों गय फाथै अन गय फाथैनि अनगा जोङो रावखौबो मान बाउनो हाया इसोर। थौबाबो सुबुं माहारिखौबाबो जोङो मायबा मोनसे ओ जोंनि न'खराव कर्मफोर हाबा हुखा औ गोनांथि गय फाथै नङाबा जों जेरावबो जाया बिदिहायनो गय फाथैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि औ गय फाथै थालिर थालिर दंफां बेफोरो जोंनि जिउनि एंगार हायै
आरो जों बुंनो थाङोब्ला जोंनो जों जानाय बुस्थु जेनेबा जों नालखरफोरखौबो जोंनि थाखाय जोबोद गोथार जों हाबा हुखाफोरावबो जोङो हाबानि गेथ फोरावबो बेफोरखौ बां होनाय जायो
खौ होनो होनाय नुनो मोनो जेरै जोङो ओ जेरै फुजा फाथालफोरावबो जों नालखरफोरखौ होयो आरो बे नालखरनि रिसियाथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ नोंथां?
जानाय होनोब्लाथ' बहुद रोखोमनि जानाय दङ जेरै जोंङो दा थास' फोरखौबो जोङो दैज्लां बोथोराव गायना गायनाय नुनो मोनो जेरै जोङो थास' बोथोरखौ जोङो थास'खौ जोङो जेरै थास' आथिंफोरखौबो जोङो जा, जा जायो जेरै जोङो थास' थास'आय थास' बुगाफोरा जोंनि बेमारनि थाखायबो मोजां
नोंथां जोंनिया फैयै फैयै समाबो सबाइ बिदिहायनो नोंथाङाबो जानाय लोंनायनि सोमोन्दै आंनो जोबोद फोरमायबाय जोबोर गोजोननाय थाबाय आं नोंथांनिफ्राय मोनथिना मोननानै
दाथ' जोंना समाबो जाबाय नोंथां दोन्थ'नोसै उनाव लोगो मोनसिगोन नोंथां गोजोन्थों